औ खोनादों।
औ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों दे बुंलाय
औ ओ नोंथांङा फ्रि दंङना?
औ नोंथां दंङ दे
औ बिदिब्ला नोंथांजों आंङो मोनसे एबा मोनसे आयदानि सायाव सावराय नायदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ आ बिदिब्ला नोंथां ओ सावरायनाय आयदायानो जाहैबाय सोलोंथाइ नोंथांमोननि ओनसोलाव सोलों थाइखौ ओ माबायदियै ओ गोदोनि समावहाय लायोमोन एबा दानि समाव माबायदिहाय सोलोंथाइनि माबायदि दावगादो दाव बोरै जौगादो एबा माबायदिहाय सोलिनानै दंङ बिदि बागै नोंथांङा एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे औ सोलों नाथाय बुंङोब्लाथ' जोंङो फरायसालियाव थांनानै मोननाय सोलोंथाइखौल' बुंजाया जोंङो फरायसालिनि अनगायैबो ओ गुबुन गुबुन जोंङो सोलोंथाइ लानो हायो। जोंनि ओनसोलाव जोंङो गोदोसोसो खोनादोंमोन आरो आबै आबौ आबौमोननि समाव सोलोंथाइखौ बयखौबो मोननो थांङाखैमोन होननानै आरो बांसिन आइजोफोरखौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बादा होनाय दंमोन होननानै खोनादोंमोन आरो नाथाय दानि दावगालु समाव जोंङो आइजोफोरखौबो हौवाफोरजोंनो समान समान सोलोंथाइ होनायखौ। बा सोलोंथाइ लानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो। लोगोसे जोंङो ओ आइजोफोरखौ सोलोंथाइ होनानै जोंङो। गोजौ फारसे दावखोलांनायखौबो नुदों आरो नोंथां। जोंङो फरायसालियाव थांनानै मोननाय बिजाब। नि सोलोंथाइजोंल' जोंङो गोजौ फारसे दावखोलांनो हाया। जोंङो बेनि अनगायैबो गोबां सोलोंथाइ दंङ जेरैबायदि समाजनिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ। आरो हारिमुनिफ्राय मोननाय बायदि बायदि दं आरो जोंङो। समाजनिफ्राय बायदिसिना जेरै नेमखान्थि थि आरो मावनाय दांनाय आरो गावनि ओ बायदिसिना गियान मोननाय बायदि दं आरो समाजनिफ्रायबो। आरो जोंङो। ओ दानि समाव बुंनो थांङोब्ला जोंङो सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां सम। सुबिदा मोनो जोंना दानिया सरकारि स्कुलनि नि अनगायैबो प्राइभेट ओ जेराव आजिरा मोननाय। जा फोरोंगिरि बिसोरो फोरोंनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो बेवहाय सरकारि स्कुलनिफ्राय मोजांसिन जा फोरोंनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंङो। गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखायबो दानि समाव गोबां गिदोर गिदोर फरायसालि गायसंनायखौबो नुनो मोनदों। बेवहाय जोङो खायसे फरासालि ओ फरायसालि फरायस लाफोरा
औ
थांनो एसे सुबिदा जानायनि थाखाय ओनसोलावनो जोङो। गोजौ सोलोंसालिफोर गायसंनायखौबो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव सोलोंथाइया माबायदि गोदोनि बायदियैनो ना दानि गोदान मुगाजों एसे सोलायबाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां। दा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंना मोननै रोखोमनि एबा। जेरैहाय फरायसालियाव थांनानै मोननाय सोलोंथाइनि अनगायैबो जोङो गुबुन बाहेरा सोलोंथाइखौ लानो हायो। दा गोदोनि समखौ लानानै बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो गोदो सोलोंथाइ लानो। एसेबां खाबु मोनाखैमोन होननानै एबा गोदोनि समाव बिदि जेरैहाय दानि समाव खाथि खाला एबा ओनसोलव ओनसोलावनो गंनै गंथाम बायदिसिना बिदि फरायसालि थायोमोन नाथाय गोदोनि समाव दखरसे ओनसोलाव। गंसे फरायसालि एबा गोजान गोजानाव गोजौ सोलोंथाइ लांनो थाखाय बेसेबांबा गोजान गोजानाव थांनानैसो सोलोंथाइ लानायखौ खोनानो मोनदों आरो। सोलोंथाइ लानो थाखाय गोदोनि समाव बुंनो थाङोब्ला। आथिंजोंनो थाबायनानै थांनानै ओ सोलोंथाइखौ लानो थाखाय थांदोंमोन होननानै मिथिनाय जायो आरो नोंथां नाथाय दानि समाव नायनो थाङोबाथ' सोंलोंथाय नायनि फरायसालियाव सोलोंथाइ लानायखौथ' बुंनो थाङोबाथ' जोंना खाथि खालानो बायदि बायदिसिना सरखारा बायदिसिना नांगौ खिनाखौ सुबिदाखौ होदों जे जेरैहाय स्कुल फरायसालियाव फरायनाय समाव गथ'फोरनो बिजा
दा बायदिसिना गाननाय जोमनाय गेलेनाय फरायनायनि अनगायैबो बायदिसिना जेरै हारिमु आयदा बायदिसिना रोंनो थाखाय एबा सोलोंनो थाखाय खाबुखौ होदों आरो नाथाय गोदोनि समाव बिदि खाबुखौ मोनाखैमोन आरो दा फरायसालियाव फरायनानै जोंनि ओनसोलाव खाथि खालायाव एसे फिसा फिसा फिसा फरायसालिजों लोगोसेनो दानि समाव गिदिर गिदिर फरायसालिखौ गायसननायखौबो जों नुनो मोनो लोगोसेनो खायसेया फरायनायखौ दावबायलांनो थाखाय एबा गिदिर माने गिदिर मोनसे माबायाव लांनो थाखाय गावखौनो गोजोन सोलोंथाइजों गोजोन दैदेनलां नो थाखाय गोजांन गोजान बायदिसिना जायगायाव थांनानै फरायनायखौ एबा सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय बे बिजाबनि अनगायैबो जोंना बुहुत जेनेबा मिथिनो लागा एबा फ फोरोंनो लागा सोलोंथाइ थायो जेरैहाय आखाइनिनो जेरैहाय आइजो माहारि एबा हिनजाव माहारिफोरा जोङो
आखाइनि जेरैहाय दानाय लुनाय बायदिसिनायावबो जों सोलोंथाइ लाजायो एबा जेरै हाय दानि समाव जोबोद सुबिदा दङ नालाय जेरैहाय मेसिनारि बायदिसिना जोंनो हि सुथाबननाय लोगोसेनो ओ जेरैहाय गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन मुवाफोरजों माबा माबि बेसाद बानायनानै बेफोरखौबो जोंङो ओ बेफोरनिफ्रायबो जोङो गियान मोनो एबा जों बैनिफ्रायबो मालाबा बायदिसिना गावनि नांगौथिखिनाखौ एबा राहा मोनो एबा सोलोंनो मोनो आरो जे बि जाबनिफ्राय मोननाय सोलोंनायानो जे ओ जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर सोलोंथाइ एबा- बिनिनिफ्रायनो जे जोङो सोलोंथाइखौ बेनिफ्रायनो ज' लोम मोनो बि दि नङा आरो जोङो बिदि बाहेरा जेनेबा मावनाय दांनायनिफ्रायबो जोङो सोलोंथाइखौ मोनो आरो ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव उम सोलोंथाइखौ दानि समावथ' बांसिनानो गथ'फोरखौ गारि बायदिसिनाया गारि बायदिसिना गारि मथरजोंनो दोनलांनाय एबा गारि मथरजोंनो थांनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव आथिंजों थांनानै सोलोंथाइ लानायखौ सोलोंथाइ लानाया इसे आलादा मो मोन होननानै खोनानो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंनि ओनसो लाव सोलोंथाइखौ लानाय जायो लोगोसे सोलोंथाइया बिदि ओ बिजाबाव मोननाय सोलोंथाइनि अनगायै बिदि बायदिसिना गुबुन गुबुन आयदाजों जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो एबा जोङो गावनि थाखायबो गासैखौबो मावलांनो हायो आरो नोंथां औ नोंथां खोनादों ना नों थां आंनि बुंनायखौ औ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरैहाय गोदोनि समाव आथिंजों थाबायना था ङोमोन होननानै दानि ओन सोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बिबदि ओ जोंनि ओनसोलनि बायदियै ओ दानि समाव गा रि मथर बायदिसिनाखौ बाहायनानै फरायसालियाव थांनायखौ एबा सोलोंथायाइ लानो थाखाय थांनाय खौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै नोंथांमोननि ओनसोलाव फोरमायदों जेरै गारि म टरजों ओ फरायसालियाव दोनलांनायखौ बिब्दि जोंनि ओनसोलाव माबा नुनो थाङो आरो गोदोसो आबै आबौमोननि समाव ओ खोनानो मोनदोंमोन आरो आथिंजोंनो थाबायनानै जेसेखि गोजान जाया मानो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ थाङोमोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दोंमोन आरो आरो साइकेलफोरजोंबो ओ दावबायनोबो थ थाङोमोन होननानै खोनादों आरो नाथाय दानि समाव एसे जौगाबायना नालाय आरो सुबुं फोरनि साननायाबो एसे जौगाबाय नालाय बेनिखायनो ओ खम समनि गेजेरावनो खामानियाबो जाथों बा ओ फरायसालियाव थाबै मोनहैथों होननानै बांसिन सुबुंफोरखौनो जोङो बे गोदान मुगानि खारनाय गारि मथरफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां। आरो ओ गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो ओ ओनसोलाव जेब्ला गैया गोजौ सोलोंथाइ लानाय आयदाफोरा गैयाब्ला जोङो गोजान नाव ओ सोलोंथाइ लानायनिबो सुबिदा दङ आरो बेवहाय जोङो खायसेफोरखौ अ न' लाहैनानै न' भारा लाहैनानै जोङो थाहैनायखौबो नुदों आरो हस्टेल बायदियावबो थाहैनायखौ जोङो नुदों आरो नोंथां ओ गोदो जेरै ओ सोलोंथाइया जौगानाय नङामोन एसेबां ना थाय दानि समाव जोङो सोलोंथाइनि सायाव गोबां सुबुंफोरखौनो गोसो सो होनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ सुबिदा दङ ना नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गोजौ
गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखायबो जोंनि ओनसोलाव खाबु दङ एबा राहा दङ नाथाय जेरैबायदिहाय गिदिर गिदिर जेरैबायदि बु थाङोब्ला दा मुं लानो थाङोब्ला जेरैहाय गिदिर फराय सोलोंथाइ बेफोरो जोंनि ओनसोलाव एसेबां गैया एबा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि लानो हा हानाय एबा बिदि गिदिर गिदिर माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव नुनो मोन आरो नाथाय जेरैहाय फिसा फिला एबा सोलोंथाइ लानो थाखाय जाखिनियाव लासै लानांगौ बेखिनियाव लासै राहा गाहाया दङ आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव दङ दंब्लाबो अब्लाबो एसे एनै जेनेबा एसे सोलोंथाइ लानो हानाय सम सुबिदाया नांगौमानिखिनिखौ सुबिदाखौ लानो हानाया जोंनि ओनसोलाव दङ आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय सोलोंथाइनि बागै नोंथांमोन ओनसोलाव नोंथाङाबो आंनो फोरमायबाय बिनि थाखायनो आंबो मिथिनो मोनबाय बिनि थाखायनो दिनैनि आयदाखौ बेखिनियाव दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां गोजोनथों